औ।
औ खोना हादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
औ जोबोद मोजां दा आङो नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सावरायनो होननानैसो आयदाखौ सावरायनो होननानैसो फन खालामदोंमोन। नोंथाङा बे समाव सम दं ने सावरायनो थाखाय। रायलायनो थााखाय।
औ - औ सावरायनो हागोन दे।
नंगौ दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि दोरोङारि मुलिफोर बेनि बागै सावरायदिनि
औ - औ जोबोद मोजां मोन दे सावरायनो हागोन
दा बे समाव नोंथाङानो बर'फोरनि दोरोङारि मुलि बाहायनाय बेनि बागै सुंद'यै ओ बेखेवनानै होनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय।
औ ओ जागोन दे। दा दोरोंङारि गाय मुलि नङा होनोमबा
औ।
जोङो दोरोङारि मुलि होनोबाथाय जों गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय नङा ना गोदो जोंनि आबै आबौमोनहा माबायदियै मुलि गावसोरनो बेमार आजार जायो ब्ला माबायदि बाहायबोयोमोन दा जोङो बेखौ माने जों आथिखाल माने एफानि बाहायगासिनो दङ होननानै बुंनांगोन आरो ना। मान होनबा जों गुदिफा सो औ गोदोनिफ्राय जे सोलिबोनाय बेनो मोनसे दोरोङारि नङा होमबा? औ। दा जोङो दोरोङारि मुलि होनोब्ला जोङो फ्रायानो माने मिथिंगायावनो मोननाय माखासे बिफां लाइफां रोदा बेफोरखौ बेखौनो मिथिनो मोनो आरोना। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो नोंथां।
औ औ जेरैहाय जों आ ओ गिबियावनो बुंनो हायो जे जोंहा माने उदै सायोब्ला नङा होमबा बे साख्रेब बायोब्ला जों मा खालामो ओजेरै निम बिलाइफोर ओमफ्राय बेबायदिनो मानि नि बिलाइफोर बेफोरखौ माने देग्लिनानै लोंनाय जायो आरोना। मानो होनबा जों फोथायो जे निम बिलाइआ मोनसे गोखा बुस्थु नङा होमबा बेयो गोखा माने औ बेयो बिलाइआ माने गोखा आरो। जेनेबा गथ'फोरनाव मानो उदै सायो माब्लाबा जोंना ओरै होननानै बुङो गथ'फोरनाव फिलौ जायोब्ला उदै सायो होननानै नङा होमबा दा बेबायदि जोङो बै निम बिलाइफोरखौ देग्लिनानै मावजनाय जायोमोन आरो बर'फोरनोहाय आरो बिनि अनगायैबो थालनि थालमट जिख दं जे गोखा बेबो मोनसे नोंथाङा मोनथिगौ ना
औ बुंनाय नोंथां।
औ खालमेन खाालमेन होनना
औ औ औ कालमेट नंगौ नंगौ बेथ' जोबोद माने बेफोरबायदिनि थाखाय गोनांथार मुलि।
औ औ। बे उदै सा साबायबायोबा माने बेखौ देग्लिनानै लोंनांगौ जायो आरो ना। उम
अ दुगैनानै लों दुगैबासो लोङो नामा नोंथां बेखौ ओरैनो लोंजाया अ देग्लिनानै ओ सरि सरि औ
औ
नोंगौ बेनिफ्राय ओ मा मा मोननो हाबावो जों दोरोङारि मुलि हिसाबै हेल' नोंथां।
हेल'
हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ औ औ बेबायदिनो माने ओ गोबां मुलिफोरखौ जोङो हाग्ला बं ग्रानिफ्राय माने खांनानै लोंनाय जायोन आरो बनाय जायो मोन नङा हमबा ओ बेबायदि मोनोब्ला नङा होमबा गुजुबा गा मोब्लाथाय जों मा खालामो थलुंसि बिइलाइ बेफोरखौ जोङो मा फुदुंनानै लोङो आरो बेरे मोदैजोंहाय बेरेमोदैजों बेरेमोदैजों लगायनानै जोङो गगा मोननाय गुजुनाय बेफोराव माने लोंनाय जायोमोन आरो खोनादों ना नोंथां? आरो बेबायदिनो जोङो गंगा मोननाय गुजुनायाव आरो दंबावो जोंहा जोङो जे न'आव दाउसा फिसाफोर थायो नङा होमबा जों दाउसाद गुराफोर औ बेखौहाय जों मा खालामो बै उसुमाय बिलाइखौ मिन्थिगौ ना नोंथाङा जारि बिलाइबो होनो बेखौ
औ जारिनोलाय नोंगौ
औ बिदिनो आरो खानसिंसा ओमफ्रायो सिब्रुफोर बेफोरखौ मा खांनानै जोङो गगा मोनबा गुजुबा बेखौबो मा दाउ बेदरफोरजोंहाय फुदुंनानै बिदै रोस खालामनानै माने लोंनाय जायो आरो। दा बेयाव जोङो बांसिनैहाय ओ बानलुबो दोन होनोना फिसा फिसा बानलु थायो आरो बे बानलु गोदना माने फिसा फिसा आरो बेखौ माने होनानै फुदुंनानै लोंनाय जायो आरो बेबायदि लोङोबा माने जों देहा फोराव एसे दुरबल मोननाय बा लोमजाज्रोम मोननाय गुजुनाय गगा मोननायफोरा हामो होननानै फोथायो आर ना
नंगौ थारैनो हामोबो बेफोरबायदिजों जुदि जों नांगौ समाव जायोब्ला हामनायखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो ओ दा अब्ला नोंथांनि ओ जे नोंथां नोंथाङा माबायदि गोदोनि जे दोरोङारि मुलिफोरखौ माबायदि मिथिगौ नोंथाङा एसे फोरमायथिनानै होदो
औ नंगौ ओ गाहायै जों आथिखालावबो बाहायजानाय जों जेराव बयबो मिथिगौ सपखापुरि नोंथाङा खोनाफेरबायना?
अ औ खोनाबाय औ खोनाबाय औ उम
दा बेबो मोनसे ओ जोंनि दोरोङारि मुलि गोदोनिफ्रायनो दासिमबो दोनैनि बर'फ्राबो बेखौ जाबोगासिनो आरो बाहायगासिनो सबखा बिदै सबखा बरि दा बेखौ जोङो माब्लाब बाहायो जेब्ला सासे मानसिया उम टाइफड जायो बा मोदोम साख्रुब सुख्रुब जायो बेबायदि समाव जोङो ओ सबखा बिदै आरो सबखा बरिखौ जाहोनाय जायो। उम बिनिफ्राय जों मोननो हाबावो जेब्ला आमाय मोनो बै आमाय मोननाय समावबो एम्फौनि बै फिथोबाव बेलथायनानै बेहाय माखासे ओ मुलि सोयो जाय मुलि होगिरि बे मुलि सोनानै गोदोनायाव फिथोब गानहोनाय जायो आरो। अब्ला आमाय मोननाया जोंना हामो होननानै बर'फ्रा फोथायो आरो नोंथां। बेल' नङा आङो मिथिनो मोनबाव जोंहा ओ पाट गाजा नोंथाङा सिनायोना? फादगाजा बे औ बेनि गेजेरजोंबो माब्लाबा उदै सानाय बा उदैयाव अन्थाइ जानाय बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि बर'फोरा बेखौ देग्लिनानै दैयाव सोमनानै लोंनायखौ नुनो मोनो। बेजोंबो जों ओ माखासे उदै सानो
औ बेखौ औ बेखौ माने उदै गरम जानाय बा ओ बिदिनो जोङो मालाबा हासुनायफोरावहाय बिदिनो औ माने मोदोम साख्लायनाय बेबायदि जायोबाबो बेखौ लोंनांगौ होननानै मिथियो आरो‌। आरो फातगाजाखौ ओम
नांगौ बेनिफ्राय जों मोननो हाबावो बर'फोरनि ओ दोरोङारि मुलि हिसाबै जेब्ला सासे मानसिया मा जायो उदै उदै बिराद सायो बै समाव आंबो लोगो मोनदों बेफोरबायदि समखौ जोंहा ओ हाखु माने हाखु दाखु जायोब्ला ओरैबायदि जायो नोंथां जेनेबा जों बेखौ चक्र अरनाय होनो माने हाख्खा दावरायै उदै सानाय बे समाव ओरैबायदि खालाम मोन जोंनि बर' बिमाफोरा बा जोंनि बर' समाजाव ओ दाउदै दाउदैखौ आखाइयाव लाहोनानै बा उदैयाव लाहोनानै ओ दसे उन्दुहोनाय जायो। दा बेनि गेजेरजोंबो जोङो बेफोरबायदि सानायखौ खमायहोनायखौ नुनो मोनदों।
औ दाउदैखौ नामा न'नि दाावदै नामा जे लकेल दाउदै
औ न'नि दं बेनिफ्राय मोनबावो जोङो अमा बिख्लो अमा बिख्लोखौबो बर'फोरा ओरैबायदि खालामो जेब्ला अमा सिथारो न'नि बे न'नि अमा सिथारबाथाय अमा बिख्लोखौ दोन अमा बिख्लोखौ आंनो नांगौ होनलायथारो आरो जोंहा मादैमोनहा दा बे अमा बिख्लोखौ ओरैबायदि खालाम माइरं गरनैसो बा सयथा सातथासो बे अमा बिख्लो गोथाङाव सोनानै होनाय जायो। बिनिफ्राय बेखौ फोराननानै दोनो आरो गोबाव सान मोजां फोराननाय जायो। दा जेब्ला माब्लाबा हरनि समफ्राव ओ जेबो ओ थांलाय फैलाय डक्टरनाव सुबिदा गैयाब्ला जोंनि बर' गामिफोराव आं नुदों बेखौ माने बे अमा बिख्लोखौनो खोस्लिफ्राव फुदुंनानै दै होनानै फुदुंनानै दसे गोबाव फुदुंनाय जायो। बेखौ लोंहोनाय जायो आरोना बेखौ लोंब्लाबो माने बे उदै सानाया खमायो।
ओं
बेबायदि आरो नोंथां आरो मोनसेबाव ओ जेब्ला स-सक्र अरनाय नोंथाङाथ' खोनाबाय जानांगौ सक्र' अरनाया
औ माबायदि मोनथाय बारा मोजाङै मिथिया नोंथां
बेयो मोनसे दोरोङारि माने बर'फोरनि धोरोमारि गेजेराव सोलियो बांसिनै बाथौआरिफोरा बेखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो बेहाय ओरैबायदि खालामो बर'फोरा बे बाथौआरिफोरा ओ जेब्ला सक्र' अरथारदों आरोना हा हाम मारोबो हामनायालाय मा मिसाखौ होननो हामो आं गोबां नुबाय माने जाय गामि ओनसोलाव दैसा गाथोन जरना जरला बेफोरबायदि जायगाफ्राव बांसिन थायो नालाय बर'फ्रा माब्लाबा पट खरि बैफोरबायदि जरना गाथोनाव थांनाय बा ना हमहैनाय बा खामानि मावनानै फैनाय बेफोरबायदि पद खरि साब्र'बो आरोना बिदि सानाया आथिङावनो होन जिखुनु जायगायावनो माने जाब्रबनो हागौ सिनस्रियावनो होन आखायावनो होन बेबायदि आरो दा बे समाव मा खालामो बर'फोरा अजाखौ लिंहरसै जानागुरु बेखौ लिंहरनानै दाउसा दाउसा गोसोम मासे बे माबायो आरोना बे माबानि मुङाव बे जाय मोदायाव अरदों बेनि मुङाव होनाय जायो बेखौ फुथारा बेखौ सप्तासे उनावसो बेनो हास'नानै होनाय जायो आरो फार्स्टआव बेखौ बिनि मुङाव दाउखौ माबा खालामनानै दोनबाय मानिनानै दोनबाय फुजा होनायनि गेजेरजों आरो सप्तासे उनाव बे दाउखौ जेला हामो बेनो हास'नानै होनाय जायो आरो फुजानि गेजेरजों दा बेखौ मोदाय दोननाय होननाय होनो आरो नोंथां मोदाय दोननाय होनो। खोनाफेरबायना नोंथाङा माब्लाबा?
ओहो आङो खोनाफेराखैमोन बेखौ दिनै नोंथांनिफ्रायबाय आरो
बेबो जोंनि बर' समाजाव मोनसे फोसाबजानाय ओ मुलि आरोना दोरोङारि
औ नंगौ औ
औ नंगौ। नोंथां ओ जोंहाथ' सावरायनांगौआ गोबांमोन नाथाय मां खालामनो जोंहा समानो हमथानानै लाखिबाय थायो गोबां दङ बे समाव लाखिदिनि नङा होमबा नोंथा
औ दे औ। दे गोजोनथों।
गोजोन्थों
औ दे